औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
गासिनो दं नोंथाङा दा?
आङो साननि जामु जानाय जानानै आङो दायो बार खोलो खोलो बाराव एसे जग्लांनानै दङ'। रम बोथोरनि थाखायनो जेरावबो थांनाय जायाखै आरो दायो। नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंबो दाहाय बिफां फांनैसो गायनो होननानै लादों आखाइयाव। बिफाङा जोंनो गोबां सुबिदा होयो नालाय जेरैहाय जोंनो बार होयो, बन होयो। ना फानना औ। बेफोरबायदि माखासे सुबिदानि नि थाखाय आं दंफां गायगासिनो दङ' दा।
औ औ नों थां औ मोजाङानो। स' नोंथाङा ओं आंनो हरनायनि जाहोना माबाफोरनि थाखाय हरदोंमोन नामा नों नोंथाङा बुंना होनो हागोन दे।
बिनि जाहोना जाबाय आं बिफांफोरनि बिफां लाइफांफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। जे जों बि खौ मारै ओ सुबिदा होयो जोंनो आरो माबायदि जों बेखौ जोथोन लानांगौ आरो मायाव बाहायजायो बेनि बागै रायलायनो होननानै हरदों नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथां बुंना होनो हा गोन दे
अ लामा बिफां लाइफांफोर खौ जोङो गासैबो सुबुं माहारिया मिलायनानै ओ रायज्लायनानै गायनांगौ जाहाथे जोंनि बिफां लाइफाङानो मेन नालाय जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो- अक्सिजेन मोनो बिनि फ्राय जोंनि हब हब ओंखारनाय मानसिया कार्बन डाइअक्साइड हंगारो ना आरो बेखौ बिफां लाइ बिफाङा सोबनानै लायो बेफोरनि थाखाय सुबिदा जायो। स' बिनिफ्राय आरो औ बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां मुलाम्फाबो जानो हायो जेरैहाय बिफांखौ दाननानै फानबाबो फैसा मोनबाय रां मोनबाय बेनिफ्राय अखानो सुबिदा जाबाय बेफोरबायदिनो गोबां सुबिदा जायो
आरो उम
बिफांआ फंसे बुंनो सानदों नामा माबाफोर
अ अ-अ माने बिफां लाइफां बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय माने दा गरम दिनावथ' बार मोनो जेराव जोंनि औ फे-फांखा बेफोरबायदि नि ओ आर्टिफिसियेल बारनिफ्राय जेरै जोङो बिफांफोरनि सायाव थानायनि बार मोननाय बेफोरो माने बेलेग जायो आरो ना माने बेलेग बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय माने एफेक्ट खालामा देहाखौ थाजिम लाखियो माने बांसिन मोजां होयो। दंफां लाइफाङा बेनि थाखायबो बारनि थाखाय बिराद हेफाजाब होयो आरो बेफोरखौ गायनानै दोनोब्ला जोंनि आबहावा जिथु ना बेयो ओ गुबुंले जानो थाङा आरो पलिउसन होनो जि बेफोरबो खम जायो बेफोरखौ गायनांगौ आरो बुंनो थाङोब्ला बे फोरो ओ बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो न'फोरबो बानायनो हायो आथिखालाव बाथामजों बानायनाय न' जों नुनो मोनो बेफोरखौबो ओ हायो आरो बन जननाय जेरै ओंखाम ओंख्रि जोङो सङो अब्ला बन जन्नानै संनायखौ नुनो मोनो जोङो सिगांनि समावथ' ओंखाम ओंख्रि संनाय होनोब्ला बनजोंनो संखायो संनानै जाखायोमोन समाजाव माने बांसिनानो बंजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो दाबो नुनो मोनो गामि गफानि मानसिफोरखौ नाथाय जोङो टाउननि मानसिफोरखौ बुङोब्ला जोङो बांसिन जेरै आर्टिफिसियेल गेस बेफोरखौ बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो जायनि खार'नाव मानसिया बांसिन बेमार फोर जानो हायो चान्स थायो बेमार जानायनि आरो बे ओ जोङो बाहायोब्ला ओ अरनि संनाय ओंखामाखौनो जोङो गोथावसिन जायो होननानैहाय बुंनायबो खोथा दङ। आरो जोङो बेफोरजों बिराद ओ ओ मुवा बेसाद बानायनो हायो जेरै दंफांखौथ' बुंखाबायानो जोङो। बहुद खामानियाव हेफाजाब होयो दंफां बानाय दंफाङा ओ आरो ओ नोंथाङा माबाफोर ओ बुंबावनांगौ दंबोला माने फोरमायना होनो हागोन नोंथांनि गोसोआव माबाफोर दंबोला
औ बे आंनि जाहैबाय जों बिफांखौ माबायदि गायनांगौ आरो माबायदि जोथोन लानांगौ बेनि सायाव फंनैसो बुंनोसै आंबो ए गिबियावनो बिफां होननाय खन्थाखौ खदाल बा सिखाफोरजों जावनानै लाग्रोनानै गोथौ खालामना लाग्रोबाय एसे। बेनि उनाव बोर खि हासारफोर दंबा बा-बानायनाय बायनाय मोननाय हासारफोर दंबा एसे होबाय होनानै ओ बि बिफांखौ गायनाय जाबाय अब्लानिया बिफाङा गेरेमसा जायो होननानै आं सानो। ओरैनोबाबोथ' जोंना हायाव गायनाय नालाय ओ मोजां जाखायो दंफांफोरा। मैगं थाइगंफोरनि बायदि इसिबां हासारनि गोनांथि जाया होननानै सानो
औ नोंथां औ
दा जोंनो दंफां लाइफांफोराथ' गोबां सुबिदा होखायो ओरैनोब्लाबो। बिफां लाइफां दङोब्ला जोंनाहाय ओ गोदोर दंफां आरो फिसा दंफांबो थायो जेनबा बिफां गोदोरफोरा जाहैबाय बे मस बिफां गाम्बारि सिगुन बेफोरो
औ औ
बेसेन गोनां बिफांफोरा जाहैबाय सिगुन साल बेफोरबायदिफोरा बांसिन दाम थाङो।
औ औ खोनादों नोंथां औ
हायोबा बागान रखम खालामनानै जायोबा गोबां मुलाम्फा रांनि मुलाम्फा जानो हागोन होननानै सानो।
औ औ
न'फोराव थानायफोराथ' बिदिनो थाइजौ खान्थाल बेफोरबो गोलैयो बिफाङा
औ औ औ
बेफोरो बननि थाखाय बाहायजाग्रो बेखिनिया
आरो ओ बिफाङा जोंनि थाखाय माने जानो थाखाय आदारफोरबो होयो ना। नोंथां ओ जेरै थाइजौ बिफाङा जोंनो थाइजौ होयो आरो बार होयो जोंनो बे बेफोरो आदारफोरखौनो होनाय जायो, जेरै थाइजौ बिफां आरो लिसु बेफोरबो आरो जोंनो जिरायनो थाखाय सायख्लुमबो होयो बेफोरो। आरो जिरायनो थाखायथ बांसिन जेरै बिफाङा बिलाइ गोनां बिफाङा थ जोंनो साया होखायोआनो, जेराव जोंन ओ जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो बाराबो बिराद मोजां आरो ओ फिथाइफोर जेरै खान्थाल बेफोरबो जोंनि थाखाय मोजां। जोङो नफ्राव गायनानै लानाया बिराद ओ माने गोनांथार। मानो होनब्ला बिसोरो जोङो मोनसेल' खामानियाव हेफाजाब होआ बिसोरो जोंनि थाखाय बुहुद खामानियाव हेफाजाब होयो, जेरै न' लुनायखौनो होन ओंखाम संनायावनो होन आरो माबा फिथाइ सामथायाइ होनाय आदार होनायावनो होन, आरो बहुद औवानि औवानि था दंफांनिफ्राय मा अमानो आदार होग्रा बनायनो हायो जोङो। दाउ दाउनो आदार होग्रा, मोसौनो आदार होग्रा बेफोरबायदि बहुद बानायनो हायो जोङो। बेफोराव माने बिराद हेफाजाब होयो आरो औवानि गोद दंफाङा माने बिफां लाइफांनिफ्राय माने जि दंफां मोनो बियो आरोना। आरो दंफां बिफां लाइफां आरो बिदि बुङोब्ला जोंहा जे बिबारफोराबो जायोना माखासे बिबारफ्राबो माने गोजौ गोजौ जायो दंफां लाइफां बेफोरबायदि स' बेफोरबो बिबार होयो। बिबारखौ नायनानै माने बिराद गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो। आरो बिबारफोरा बुंनो थाङोब्ला मोनसेल' खालार होआ, बुहुत कालार होयो जेरै गोजा, गोथां, गला बेफोरबायदि आरो। आरो जोङो बिफांफोरखौ लाइन गायनानै लायोब्ला जोङो जोंनि जायगायाव गोथां बेफोरबायदि नुजोबगोन आरो जायगाखौ। जेराव मिथिं गायारि, जोंनि मिथिंगा बेखौ होननानै बुङोब्ला माने गोसोफोरखौबो गोजोनग्लायो आरो अखा हानाय बोथोरावबो गोसोखौ मोजां मोनो नायनानै आरो बेफोरबायदि रानस्राव बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोना आरो। बेफोरबायदि स' बे बिफां गायनाया जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार, आरो जोङो बिफांखौ गायनानैल' जाया जोङो। जेरै हासारफोर होनांगौ। बे हासारजोंनो हासार होनानै बियो देरगोन आरो दै होनांगौ, सानफ्रोमबो बे बिदि बायदियै देरलाङो आरो। थ' नोंथांनिया माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा?
बिफां‌ जोंना गायो दाथ' आरो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोराबो दा हा बिफां गायनो जों सुबुं माहारिखौ खावलायदों एबा अफिसफोरफ्राय बिफां लाइफां हरनाय गायनोहरनाय मोनदों स' बे खामानि सोराबाफोर बिफां गैयाब्ला जोंहा बारा जालाङो नालायहाय लोगोसे बोथो राबो सोलायलाङो जेनेबा बिफां लाइफांखौ मालाबा अखा अखा गैयै खरानबो जालांनो हागौ होननानै सानो। बेनिखायनो गासैबो लोगो नांना बिफां लाइफांखौ गायनांगौ। जाहाथे जोंना बोथोरफोरा सोलाय सोल' जालाङा बिनि थाखाय बेबायदिनो बिफांखौ बिफां-लाइफां गायनायनि मो नसे जोंना अल बुहुम नाङैनो मोनसे खालार दङ बेनो जाहैबाय फाइभ जुन बेवहाय जोङो गासिबो बिफां-लाइफां गायो आरो फरायसानो जा औ अफिसानो जा औ औ
स' होमबा जोंङो लाखिथ'नोसै नामा जों ना समाबो जानानै फैबाय नोंथां जोंङो उनाव माब्लाबाफोर सम मोनोब्ला मोजांङै रायज्लाय फिनसिगोन
औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम दे ओ
औ दे नोंथांनि सिमबो
अ दे